अ हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
औ आ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे आङो दैबानानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला
औ सम दं दे नोंथां सायराय जागोन
आ दा बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव दाथ' दैज्लां बोथोर नङा हबा बेयाव बेहाय माबायदिहाय दैबाना जादों नोंथाङा दैबानानि थासारिफोरखौ बुंनो हागोन ना?
औ एसे बुंलांनि आङो नोंथां ओ जिहेथु दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा ओ जेनेबा दाथ' माने अखानि बोथोरानो जाहैबाय जेनेबा बा ओ दैज्लां बोथोरावहाय जोङो गोबाङानो मिथि थिखायो अखा हायो
औ
जोङो गोबां अखा हाबाथ' जोङो माने दैयाबो बाङो नङा होमबा
औ
बेनि बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां माने आबादारिफोराबो मैगं थाइगं गायनाय जायो
औ औ
बिनि सायाव आरो दा दैज्लां बोथोर माइनि आबादबो बुहुदानो मावो सा सानजा ओनसोलफोराव जेनेबा जोंहा माइनि आबादानो मावफ्रामजोबो जेनेबा आबादारिफोरा नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोंहा दैबाना जाब्ला माने गोबां अखा हानायनि जाहोनावसो जायो नालाय दै बानाया जेनेबा दै बाना जाबा जों आबाद फोराबो माने एसे खहा जानो हमो जेननोबा जोङो खस्थ' खालामनानै जेनेबा एसे एसेबां जेनेबा जोङो माइखौहाय जेनेबा खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै जेनेबा जोङो माइखौ गायो हैगोन बेहालागै जोंहा गोबां सम नांगौ जाहैयो बिदिनो जोङो बेफोर खस्थ'खौ सानहरबा जोङो माने दैबाना जानायखौ जोङो लुबैया थेवबो जोंनि खायफा खायफा ओनसोलफोराव जेनेबा जोंनि दा जोंनि गामियावनो दा जेनेबा जोंनि सा सानजा ओनसोलावनो जोंहा गोबां अखा हानायनि जाहोनाव माने दैबाना जा जाबोयो आरोना जोङो जेनेबा साहानि ओमफ्राय जोङो माने दैबाना दैखौ बोहैबोनाय मोनो आरोना जेनेबा गोबाङैनो बिदिनो जोंहा जेनेबा फोथारफोरावथ' जोंहा माइ आबाद मावनाय मावनायाव जोंहा जेनेबा दैया बुंसार जोबनानै थाबा जोंहा माने आबादाबो जोंहा गब'लाङो गोदोना
औ औ
बिदिनो जोङो आबादा बिदि गोदोना थाबाथ' जोंङो आबादा थैलांगोन नङा होमबा
औ नंगौ
औ औ बिदिनो जोंहा माने खस्थ'आबो माने ओरैनो दैयाव थांगारनाय रखम जायो आरोना जेनेबा माइ आबादाथ' गोदोनानै बिदि थाबाथ' जोंहा माइ आबादा थैलांगोन औ बिदिनो जोंहा जेनेबा माइ आबादनि अनगायैबो जोंङो जेनेबा हान्था मेला दावबायनायावबो जोङो जेनेबा मबाफोर थांनो गोनां थाबाबो जोंहा दैनि दैनि जाहोनाव दै गोबां बांनायनि जाहोनाव जोङो थांनो हाया बे दाबसे जागोनफ्राय गुबुन दाबसे एसे जायगायावबो जोंहा थांनो खस्थ' जायो बिदिनो दै लोमना थाबा अबावबा अबावबा आरो बिदिनो दलंफोराबो बिदिनो हा गिसि खानानै बिदिनो बायख्लानानै गब्र'ना थायो बिदि माने जों खहा खहाखौसो मिथिनाय जायो आरोना दैबाना जाबा
औ औ औ नंगौ आथिखालाव गोबां बिदिनो दैबाना जानानै गोबां सुबुंनि न' बा आं बिदिनो बायलांजोब्बाय नङा बान्थां जोंहा औ जोंनो दैखौ एसेबांबो नाङा जोंनो नांगौ आन्थानिल' नांगौ नङा होमब जोंनोथ' दैज्लां बोथोराव दै नांखागौ नङा होमबा जोङो माइ गायनो थाखाय जोंनो दै नांखागौ जायो आरो बिदिनो गोबां आथिखालाव गोबां न' बां बायलांनो हमबाय बिदिनो खायफा खायफानि माइ गायखानायफोराबो बिदि बिदिनो लोमनांजोबबाय खेथि आबाद उफ्रा खेथि मावनायफोराबो बिदिनो गोबां लस जाजोबबाय आरो दैबानानि जाहोनाव आथिखालाव औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो दै बाना जायो नामा नोंथां
औ नोंथां दा जायो जोंनि गामियावबो जोंनि खाथि खालानि ओनसोल फोरावबो जोंहा जिहेथु जोंहा बोहैबोनाय साहानिफ्राय जोंहा फाग्ला दैमा होननाय दंङो
औ
जोंहा
औ
ओम खाथि खाला ओनसोलाव
औ
बिदिनो जोंहा जोबोर खस्थ' जायो ओ बिदिनो जोंहाथ' जेनेबा बारि बाला बिदिनो फोथारफोराव दै लोम